औ नोंथां
नोंथाङा मा खालामदों नोंथां दा मा खालामबाय दं माने?
औ दायोथ' आङो ओरैनो दङ नोंथां।
अ माने नोंथां नोंथांनाव मोनसे टपिकनि बागै रायलायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ माने बैसागुनि बागै रायलायनोमोन आरो माने नोंथां।
औ रायलायजागोन दे
औ माने बैसागुआथ' जोंनि बर'फोरनि फोर्बो जाखाबाय नालाय नोंथां
औ नोंगौ नोंथां।
ओ माने नोंसानि जायगायाव नोंथांमोननि जायगायाव बैसागुखौ माबोरै खुङो माबोरै जायो बैसागु बैसागु जानाय समाव माबोरै जायो नोंथाङा मा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
औ हागोन नोंथां। ओ बैसागु होनोब्लाथ' बियो जोंनि मोनसे ओ रंजाथाइ फोर्बो नङा होनबा नों थां बैसागुआ औ जोंनि सुबुंल' नङा गुबुन हारिफोराबो रंजायो नङा होनबा नोंथां?
औनो
औ बियो मोनसे बर'नि मोनसे रंजाथाइ फोरबो नङा होनबा?
औ नोंगौ दे।
औ बियो बोसोराव खनसेल' फैयो।
औ।
औ। ओमफाय जोंनि खैसोआव बैसागु फोर्बोखौ गोबां गाजा गोमजायैनो जोङो खुंनानै बैसागु फोर्बो खौहाय खुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ दे।
बिदिनो जोङो बैसागु जायोब्ला जोङो ओ बैसाग गुनि से अक्ट'नि माने सिगाङावहाय जोङो मोसौ थुखैनाय जायो आरो नों थां।
औ
औ गिबियाव जोङो मोसौनि बैसागु जाग्रोयो नङा होनबा?
औ
औ बे मोसौखौहायो जोङो माने मोसौनि बैसागुखालि जोङो मोसौखौहाय एसे मा होनो? माने हांगार फोरजोंहाय हांगारखौहायो जोङो थावजों लगायनानै माने बिसोरनि मोदोमावहाय औवाखौहायो औवाखौ मोनथाम माने फोथा इसोरखौ फोननो हानाय बायदि इदि खालामनानै खाजाबनानै माने बे हांगारावहाय थावजों लगायखानाय हांगारावहाय जोङ फोननानै बिसोरनि मोदोमाव हायो थफा थफा बेफोरबायदि फोननानै होनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ
बिनिफ्राय जोङो बिसोरखौहायो दिग्लिलिति बिदिनो बाब्रिखब बिदिनो मोख्ना बिलाइ बेफोरबायदिखौहायो लानानै आरो लाव फान्थाव हालदै बेफोरबायदिखौ लानानै जों बिसोरखौहायो थुखैहैनाय जायो आरो ना दैसायावहाय।
औ
औ बिदिनो बाब्रिखबफोरजोंहायो जोङो बुज्रावनानै लाव जा फान्थाव जा बेफोरबायदि इफोरबायदि मेथाइ खननानै जोङो बिसोरखौ थुखैनाय जायो आरोना नों थां।
औ नोंथां।
औ बिनिफ्राय जोङो बिसोरखौहायो माने बे दिनखालिहायो जोङो बिसोरखौहायो सानावहाय मोसौ थुखैखांनानै एसे हगारना होनाय जायो। बिनिफ्राय जोङो बेखौ मोनानानै लायोबाथाय जों बिसोरखौहायो दिरुं गोदानजों खानानै दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बिनिफ्राय जोङो नेक्स्ट दिनावहाय मा खालामो बेवहाय नेक्स्ट दिनाव जाबाय मानसि बैसाग नङा होनबा नोंथां।
औ।
औ जोङो बे मानसि बैसागु जोङो फुङावनो दुगैस्रां-लोबस्रां जोङो माने। गेदेरखौहायो मान होयो मान होनो थाङो माने। जोङो जोंनिसाय देरसिनखौहायो जोङो मान होयो। खुलुमो बिसोरबो जोंनो बोर होयो बेफोरबायदि आरोना नोंथां।
औ।
औ बिनिफ्राय जोङो बे सानसे। थांनानै नेकस्ट दिननिफ्राय जोङो। माने मोसानो ओंखारो आरो ना न'खर न'खर जोंनिया नोंथां खाम सेरजा सिफुं गंगोना बेफोरबायदि दामनानै जोङो गाजा गोमजा गासिबो गा मिनियानो ज' ओंखारा न'खर न'खर रंजायो मोसायो आरोना। औ बिदिनो जोङो मोसाखांनानै जोङो जोंनिखैजायो जोङो सात दिन फालिनाय जायो आरोना नोंथां सेभेन दे फालिनाय जायो। आथिखालावथ' बयबो सेभेन देखौनो फालिनायखौ आं नुबोगासिनो।
औ।
औ बिनिफ्राय जोङो सेबेन दे। नि उनावहाय जेब्ला जोङो बे न'खर-न'खर मोसायोब्ला जोंना एसे- एसे खेन्दा हरनाय जायो आरोना। बैसागु बोथोरनि रंजानायजों लोगोसे जोङो। बिसोरखौहायो माने बिसोरनो जों एसे-एसे खेन्दा हरनाय जायो न'खर-न'खर बयबो। बेखौ जोङो ज' दोनथुमनानै ज'यैनो। लावखार ओंखाम बायदि जानानै ज' रायजोयैनो बेफोरबायदि जानानै रंजाफिननाय जायो आरो ना। सेबेन देनि उनाव हायो नोंथां।
औ।
नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? नोंथांमोननिखै माबायदि ओ बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो।
औ जोंनि जोंनिथिंथ' इदिब। बारा इदि गिदिर फालिया माने जोंनि। जायगायाव आरो माने बेलेग जायगायावथ' इदिनो गिदिर-गिदिर माबायो आरो। माने जोंनि गामि जायगायाव आरो माने।
औ-औ।
ओरैनोथ' जों जोंनि गामियाव। नोंथांमोननि बायदिनो जेरै। गथ' आजिखा-आजिखालिथ' गथ'फोर-गथ'फोरखौनो। माबानि थाखाय बैसागुखौ खुङो नालाय। गामियाव इदि खुङा आरो ना औ गथ'फोरनि थाखाय खुङो आरो।
औ ओ नों औ नोंथां दे बुंलाय।
माने सिगाङावनो। माने। गामिनि बोराय-बुरै, सेंग्रा- सिख्ला, गथ'-गथाय ज' इदि। माबानानै मिथिं खुङो आरो माने जों गामिना ओम। खुंनानै बिदिनो सावराय रायलायायनायनि, सावरायलायनायनि गेजेरजों। बे खेला इफोरबायायदि गामियाव बिदि खुंनाय जायो आरो माने जोंना। इदिनो सेंग्रा-सिख्ला, बोराय-बुरै इदि। ज' माबानानै गथ'फोरनि थाखाय बिदि खेला खुंनाय जायो आरो माने गामियाव।
औ-औ।
ओमफायो जानानै खेलाखौ खुंनानै। उनाव ज' सातिति जायोना साति। नोंथाङा थ' खोनाफेरबाय साथिथि जायो।
साथिथि माने आङो बेखौहाय बारा बुजिनो मोनासै नोंथां।
माने जेनेबा बेसाव बिदि जोबनानै लास्टाव मोनसे जानाय ज' इदि जानाय इदि थायोना जानाय लोंनाय गामिनि अ बेखौनो साथिथि बुङो आरो। दालाय सातथा मैगं एफोरबायदि जायो ना बुजिबाय नोंथां? अ दालाय सातता मैगं खांनानै इदि। अ बेखौनो साति-सातिति बुङो आरो माने सातथा मैगं इदि। खांनानै इदि जानायखौ। माने बे समाव जों अ बे समाव जोंना। माने प्राइजखौ गेलेनाय जेब्ला जाय खेलायाव मोनदों। अ बे प्राइजखौ बे सानखालि हरो आरो माने जोंना। आमफायो बे सानखालि। ज' प्राइजबो राननानै जा। ज' बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ बिदिनो ज' जायो आरो माने जोंना। खाना खाना जानाय इदिनो ज' रायजोनि ज' जानाय। रायजोयैनो बिदि जायो आरो जानानै उनाव दिनै जाबाय गाबोन बायदि बिदि समाव माने इदिनो न' न'
औ।
न' न' बयनि बयनिबो गामि गामि न' न' न'खर न'खर बेलेग जायगायावथ' बिदि थाङा जों गामिया माने गामि गामि न'खर न'खरल' जा दं जाखिनि बिदियाल' मागियो आरो माने। खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ लानानै। उम ओ आजिखा जो जों गामियाथ' आजिखालि थ' इदि बोराय बुरै इदिखौथ' बारा नुनो मोनला नालाय बांसिन नुनो मोनो सेंग्रा सि ख्ला गथ' गथाइ इदिखौ नुनो मोनो आरो नुबाबो माने सेंग्रा सिख्ला आ लदा गथ' गथाय आलदा बोराय बुरै आलदा इदि इदि मोसानाय न'खर न'खर इदि मागिनायखौ नुनो मोनो आरो। माने जोंनि जायगा एरियायाव माने नोंथां नोंथांङाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि जायगायाव इदि बेफोरबायदि न'खर न'खर थांनानै इदि मागिनाय
बिदिथ' बिदिथ' जोंना गुबुन माने गुबुन गामियाव थांङा आरो ना माने गामियावनो जोंनियाहाय मागिनाय जायो।
औ।
औ। नोंथाङा दि बुंदों नोंथाङा दहाय साथिथि जायो होनदोंना लास्टावसो?
औ।
औ। जोंना माने बेखौहाय न'खर न'खर जोंना जेब्ला जै मोसौनि जोंना बैसागु ना फार्स्ट दिनाखन औ बेयावहाय जोङो माने बेयावनो माने फुंखाखौ जानाय जायो आरोना जोंना नोंसिनिखै साथिथि होनो नामा नोंथां?
औ जोंनिखै सातथिथि होनो माने बेखौ।
औ जोंनि खैजायो माने फुंखा जानाय होनो आरोना नोंथां।
अ औ नोंथां।
औ औ। बिदिनो आरो ओरैनो नोंसिना औ ओरैनो नोंसिना आरो बिदिनो माने बैसागु लास्ट माने बैसागुनि बिदि बैसाग दाननि लास्टफोरावहाय जे फांसनफोर लायोना। जे बैसाग दानावनो बिदिनो फानसन बायदिसिना लायो बिदिनो जायगा जायगा। जायगाफोर मा ओनसोलफोरावहाय नङा होनबा नोंथां बिदियावहाय नोंसोरनिखैबो बेफोरबायदि फानसनफोर खुंनाय जायो नामा?
औ खुंनायाथ' अनेक जायगायावनो खुङो माने जायगा लायै जायगा गिदिर गिदिर खुंङो आरो माने जाय जायगायाव बां सिन गिदिर बे जायगायाव बांसिन गिदिर खुंनाय जायो आरो माने सिंगार सिंगार गिदिर गिदिर लिंहरगोन साब्रै साब्रै लिंहरगोन जाय फिसा जायगा बेयाव सासे सानै बेफोरबायदि लिंहरनानै बैसगु माने सुङो आरो माने ओम।
औ औ।
नोंथांमोननि जायगायावबो खुङो नामा माने इदि ओ गिदिर गिदिर
खुङो नोंथां जोंनिखैथ' गोबां खुङो औ खुङो जों जोंनिखैथ' खुंनाय मानि गोबां माने मोजां मोजां सिंगारफोरखौ लाबोनानै गोबां रंजाफैयो आरोना नोंथां।
औ।
औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होनबा। औ नोंथांजों बैसाग औ। औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ।
औ।